खोनादोंना?
खोनादोंना? हेलौ औ खोनाबाय दे।
औ-औ।
औ जों दिनै। लासै खोनादों मानोबा अ लासै खोनादों? ओं खोनाबायना? औ लासैथार खोनादों साउन्द बाराय जागोन नामाथाय? साउन्द खौथ'आं। बारायदोंमोन बारायनायालाय?
अ-अ।
जाबायना खोनादों ना?
औ दा एसे। खोनासंदों दे।
खोनासंदोंदे अ
हा। हेलौ।
मा हेलौ औ। ए मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनि। औ-औ।
औ दे सावरायजागोन दे।
ओ दे सावरायजागोनदे न'आव गायनानै।
माने र' माने आं बुंनायखौबो आं खोनाफिन। मानो बिदि जादोंबा?
अ नोंथाङा हेडफनफोर लादों नामाबा हेल? हेलौ जेबोखौनो खोनायासं? हेलौ जेबो खोनादिया माथो